औ औ नोंथां।
औ खुलुमबाय खोनादोंना नोंथाङा?
औ
औ
गोजोन हामलायनाय फुंबिनि ओ फुंबिलिनि नोंथांसिम ओ जासे बावहरनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ ओ दिनैनि टपिकखौ अ औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों।
औ दिनैनि टपिकखौ माबे आयदाखौ लानानै जों सावरायनो नोंथां?
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो जेनेा न'आव फिसिजाग्रा माखासे जिउ गोनां जेरै जिब जुनारफोर जेरै जों दाउ अमा बोरमा बा मोसौ बेफोरखौ फिसियो।
औ नंगौ नोंथां।
ना बिनि खुबनायनि सायाव सान लायदिनो नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे नोंथां औ बुंजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ गिबियावनो ओ आं बुंनोसै जेरै जेरैहाय जेनेबा जोङो ओ लकेल दाउ नङा होमबा नोंथां? जोङो लकेल दाउखौ जोङो जेरैहाय ओ बेखौ जोङो फार्स्ट जोङो बिदै दैनो थाखाय बेनो जोङो बासा बानायनानै होनो होनांगोन जिगाबनि नङा होमबा नोंथां?
खोनाबायना नोंथां?
औ औ नंगौ।
खोनादों औ बिनि उनाव बेखौ जोङो बासा बानाय थांनायनि दिनाव बेखौ जोङो ओ बेयाव बेयाव जोङो बासा बानायखांनायनि उनाव जेब्ला बे ओ दाउआ जेब्ला बाहायाव बज'नानै जेरैहाय फिसा जायो बे फिसाखौ जोङो जेब्ला फिसा जायो अब्ला जोङो बे फिसाखौ जोङो ओ ओ जेनेबा हायाव ओ बोखांनांगोन आरो बेनिफ्राय जों जेरैहाय जोङो बे बेखौ जोङो बेनि जेराव खिना लानाय बेखौ जोङो जेनेबा दाउआ जेब्ला खियो नालाय बेखौ जोङो साफा खालामना होबाय थानांगोन। ओ लासै लासै बिदिनो ओ सानफा एफा सानफा एफा एदि थानानै जेब्ला दाउआ जेनेबा गिदिर जागोन बे गिदिर जायोबाथाय बे दाउखौ जोङो ओ फाननानै जोंनि जेरैयाव नांगौ नांगौ जानाय ओ नांगौ जानाय ओ फैसायाव फैसाखौ जों माने खामानियाव बाहायनो हागोन। जेरै जेब्ला लोमजाबा साजाबा एबा बेमार आजार जाबा बा ओ स्कुलफोराव एडमिसन लायनायफोराव जों बे रांखौ माने जोङो बाहायनो हागोन आरो।
औ नंगौ
आरो जोङो जेरैहाय मोसौ मोसौ होननानै बुङोबा जोङो जेरैहाय मासे मोसौनि ओमफ्राय ओ बेबायदिनो जेरैहाय फिसा जानानै जोलै बारिनानै जोङो ओ मासे मोसौनिफ्राय मानै माथाम बेबायदि मोनलांनो हायो आरो जोङो मोसौनि ओमफ्राय जोङो मोसौनिफ्राय गाइखेर मोनो ओ बे गाइखेरखौ जों जुदि लोङोबा जोंनि देहायाव जोबोरै माने गोख्रों एबा जोङो थाजिम मोनो एबा बोलो जायो आरो औ आरो बेनिफ्राय जोङो मोसौनिफ्राय जों आरो जोङो गोबोर हासार बो मोननो हायो बे गोबोर हासारखौ जोङो जोंनि आबाद थिलियाव माइ आबाद एबा जि आबादानो जा न'नि आबाद मावनाय जेरैहाय जिंखा भिन्दि बिदिनो गोबां रोखोमनि जेरैहाय लेस्रा बेबायदियाव जों माने बे हासारखौ माने होयोबा माने बे आबादाबो मोजां जायो आरो
औ
औ आरो इदिनो आरो गोबां रोखोमनि जेरैहाय दोङो बोरमा बोरमा बुङोबा जोङो बोरमायाथ बांसिनहायनो माने हायाव उन्दुनानै मोजां मोनाना बिसोरनो थाखाय बोरमानो थाखाय जेरैहाय ओ सप्तानि बा औवानि सां बानायना होबाथाय बिसोरो माने बोरमाया गोजौ जायगायाव थांनानै मोजां मोनो आरो बोरमाखौ थिग बेबायदिनो जोङो जेरैहाय दाउखौ जो जेरैहाय साफा खालामना होयो बेबायदिनो माने बोरमाखौबो जोङो ओ बेनि खिखौ ओ सिबख्लायनानै एबा हासिबजों सिबनानै जों बेखौ ओ ओ जोङो बेखौ साफा खालामना होबाय थानांगोन आरो बेबायदिनो जेरैहाय जों जेनेबा बेनो दाना होनांगोन जेरैहाय हायोबा सापर बा गुन्दै बेखौ मिक्स खालामनानै होयोबा बेखौ जायोबाथाय माने बोरमाया ए सेहेराफोरा एबा बिनि सेहेराफोरा माने गिदिर जायो आरो बिदिनो जोङो बोरमाखौ फाननानै जोङो बेबायदिनो रां मोनगोन बे रांखौ जोङो नांगौ खामानियाव जोङो बाहायनो हागोन आरो
ओ नोंथाङा ओ एसे बोरमानि बागै एसे बोरमा फोरनि बागै जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायनानै होदोलाय नोंथां जिखिनि रोंगौथि
औ दा जोंनि ओनसोलावथ बांसिनै जेनब्ला
औ
दाउ अमा बा मोसौ बेफोरखौ बांसिन फिसिनाय जोङो नुनो मोनो दा जेनेब्ला जोङो जोंनि गामियाव नायोब्ला जोङो जोंनि दाउ फिसिनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो बेनिफ्राय जोङो जेनेबा रांखान्थि आरजिनायाव जोङो मदद मोनो आरो जुदि जोङो बैफोर जिब जुनारफोरखौ फिसियोब्ला दा जेरैहाय जोङो दाउ फिसियोब्ला बेनिफ्राय बिदै मोनो
औ
बा बेदर फाननानै जोङो बा रां खामायनो हागोन बेनिफ्राय अमा फिसिनाय जुदि जोङो अमा फिसियोब्ला जोङो फाननानै रां खामायनो हायो अमाया जाहैबाय गो ख्रैयै देरग्रा मोनसे न' फिसि जाग्रा जुनार बेनिखायनो जोङो माने अमा फिसिनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव दा अमानि थाखाय जोंहा थाग्रा न' बा गद्रा बानायना होयोब्ला जोंहा मोजांसिन जायो जुदि जोङो फोलेर फेहेरनोबा जोङो गता बानायना होनाया मोजां आरो
नोंगौ ओरैनो दा नोंथाङा आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोंथाङा जिब जुनार एबा बोरमा मोसौ फिसि एबा बा अमायानो जा नोंथाङा फिसिनांगौ ओ फिसिनाय फिसिनांगौना नाङा आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफोरा एसे फोरमायनानै होदोलाय जेनेबा बिसोरो जेनेबा फिसिनांगौना नाङा?
औ बिदिब्ला फिसिनो थाखायथ' जोंनो जायगानिबो गोनांथि जायो जुदि जोङो फिसिनो हायोब्ला गिबियावनो जोङो मोनसे जायगा आवग्रिनो हानांगोन। बा न'वाव जुदि जायगा दङबा जोङो न'वावनो माने बेनि थाखाय माने बेब'स्था लानो हागोन आरो जोङो जेरैहाय
हेलौ नोंथां।
दाउ फिसिनोब्ला जोङो गग्रा खालामनानै होनो हायो। जोङो जेनेब्ला दाउफोरखौ बिदै दैहायनानै जोङो फाननानै रां खामायनो हागोन बेनिफ्राय आरो जोंहा जुदि जों लाइमोनफोरा बेफोरनि फारसे गोसो होयोब्ला जोङो माने रां रांखान्थि खामायनायाव एसे बेनि सायावबो जुदि माने आथिखालावथ' जोङो साख्रि बा मोननो गोब्राब जाबाय दा जुदि जोङो साख्रि गैयालासे जुदि बेफोरनि सायावबो माने मावनो हायोब्ला जोंहा मोजां आरो। मानोना जोंहा बेफोरखौ फिसियोब्ला जोंहा खहा जाया बेनिफ्राय जोंहा रांखान्थिबो खामायनो हायो लोगोसे जेरैहाय नोंथाङा बुंदों मोसौ फिसियोब्ला जोंहा गोबोर हासार मोनो बेनिफ्राय बेफोर हासारफोरखौ जोङो आबादफोराव बाहायनानै जोङो आबादफोरखौ मोजाङै फोथांना लाखिनो हायो। एबा
औ
मोजाङै दिहुननो हायो आबादखौ बेनिफ्राय
नंगौ।
गाइखे र फाननानैबो जोङो सानफ्रामबोनि जिउआव माने एसे थाइसे थाइनैनि खराद दा
औ नंगौ।
जोंनि लाइमोनफोरखौ बांसिन बेफोरखौ बेफोरनि सायाव गोसो होनायखौ नुनो मोनाखै बांसि न गामि ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरा बिनि सायाव एसे रोंगौथि थायो दा गामि ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरा जुदि थाइसे थाइनै खरसा खालामनो हागोन आरो।
औ नंगौ नोंथां
दा
औ नंगौ नोंथाङा ओ औ
औ नोंथां नोंथाङा माबा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथाङा नंगौ नोंथाङा ओ दानि बावै जि आगोलावसो एसे आगोलावसो बुंनानै थांबाय बेयो नंगौ जोबोर ओ ओ जोबोरै सैथो ओ बो ओ दानि आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जेरैहाय माने ओ बेखार थायो माने ओ बेबायदिनो जेरैहाय अमा दाउ बेबायदिखौ फिसिनायखौ जों जोबोरै खम नुनो मोनो ओ आं सानोदि दानि लाइमोन एबा जाफुनाय सेंग्रा सिख्ला बिसोरखौ माने बेबो ओरैनो थानो नाङा जाखिनि हायो गावनि जेनेबा नाजानाय नाजानायजों लोगोसे जिब जुनार एबा जेनेबा साख्रि बाख्रिफोरावबो जों नाजानो नांगौ मानो होननानै बुङोबा बे जिब जुनारखौ जों फाननानै गोबां फैसा मोननो हायो बे फैसाखौ जों जुदि अबावबा जों जुदि साख्रिनि थाखाय नाजानो एबा इन्टारभिउ होनो थाङोबा बेयाव ओ जोबोद बेखिनि रां मोननायजों माने सहाय मोननो हायो आरो
औ खोनाबायना नोंथां
नोंथां
औ नोंथांनि खाथि खालायाव ओरैनो जिब जुनार बोरमा फार्म दाउ फार्म अमा फार्म दङना गैया नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावथ' औ जोंनि ओनसोलाव बेफोर बेफोरनि फार्मखौ एसे खमै
औ
आइनो नुनो मोनो माने बांद्राय गैया आरो जोंनियावहाय नोंथांमोननिथिं बबे जुनारनि फार्मखौ बांसिन नुनो मोनो बा न'आव फिसिजाग्रा जिब जुनारनि बागै
नि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ बांसिनानो जोंनियाव ब्रयलार फार्म दङ आरो बोरमानि फार्म दं आरो माने ब्रयलारनि फार्म बिबाङा बांसिन आरो जों नुनो मोनो ओ दानि आथिखाल आरो गोदो माने जों माने गुबुन हारिनि मानसिफोरासो माने गोबां बेबायदिनो दाउ फार्म अमा माबा दाउ फार्म आरो बोरमा फार्म बेबायदिनो माने बानायो आरो जोंनि बर' बर' हारिखौ जों माने जोङो खमैनो नुनो मोनो आरो
औ बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय नोंथां मोननानै एसेबाबो गियान आरजिनो हाबाय दा जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'दिनि नामा नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय दां नोंसोर औ
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ औ